औ नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
जेनेबा मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
औ आङो दासान्दि ओरैनो दं जिरायनानै नोंथां औ आरो नोंथाङा?
आंबो दासान्दि ओरैनो दङ नोंथां मोनाबिलि नोंथांनिफ्राय मोन नैसो बाथ्रा मिथिनो नोंथांनि खौरां लानो थाखाय कल हरनाय जादों नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा गाज्रि मोनाबा आं नोंथांनियाव फंनैसो एसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनो नामा नोंथां?
औ आं दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो नोंथां
औ औ नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ औ
दावबायनाय होनोब्ला जोङो बायदिसिना जायगायाव एबा बायदिसिना गामि गामि एबा सो होर बायदिसिना गोजान-गोजान जायगाफोराव थांनानै दावबायहैनाय जायो न नोंथां
औ
औ आरो बेफोरनिफ्राय जोङो बायदि दावबायनानै बो जोङो बायदिसिना गियान फोरखौ मोननो हायो एबा नुफेरै जायगा नुफेरै थासारि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो ओ दावबायनायजों जोङो गुबुन-गुबुन हारिफोरनि हारिमु बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोर माबायदि थायो बिसोर माबायदि अ जानाय लोंनाय बेफोर गासि गाससिखौबो मिथिनो मोनो
नंगौ नोंथां औ
औ
आरो बिसोरनि आखल आखु आरो बिसोरनि रायज्लायनाय बेफोर बायायदि गाासैखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो बिसोरो मा-मा खालामो मा-मा ओ फोरबो फालियो।
औ।
बिसोरनाव मा मा-मा ओ। आयेजोंसो लोब्बा गोनां। गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि गासैखौबो। जोङो मोनथिनो मोनो नों थां बेफोर बायदिनो। गुबुन हारिनि। सुबुंफोराबो जोंनो। औ। ओ दावबायनो फैयोब्ला। जोङो। ए जोंनि हारिमु एबा ओ जोंनि गासैबो जोंनि थानाय-जानाय। गान्नाय-जोमनाय बेफोरबायदि गासै जेखौबो बिथांमोनाबो मोनथिनो मोना। दावबायनो। जों जोङो गोबां। अ गियान मोन्नो हा
औ नोंगौ नोंथां।
औ। नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानो हायाजानो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथिखायोआनो नोङा होमबा नोंथां? औ जोङो गासै गेबो सुबुङानो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नो
औ औ औ।
जोङो गासैबो सुबुङानो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो मान मानो होनबा दावबायनानै जोङो सो गोस औ औ। गोसो जोङो जोबोर गोजोन्नाय मोन मोनो। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै जोङो जोबोर ओ गुबुन बारहावाफोरख खौ मोननानै जोङो जोबोद मोजां मोनो। औ जों जेब्ला जोंनि बे जायगानिफ्राय जों जेब्ला ओ गुबुन हादोराव बेरायनो थाङो अब्ला जोङो ओ गुबुन हादोरनि मा हादोराव माबायदिहाय माबायदिहाय थासारि सोलिगासिनो दोङो ओ बेफोरनि सो सुबुंफोरा माबाय दि रायजो जाबोगासिनो दा माबायदि सोलिगासिनो माबायदि ओ बिसोरनि थानाय जानाय फोरा माबायदिहाय ओ मा बेसेबां जौगाखांनाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो लोगोसेनो बैफोर हा हादरनि जोङो समायना समायना जायगाफोरखौ जों जायगाफोराव जों बेरायनो हायो हायो बे हादोराव मा मोनसे ओ जायगा बा जेनेबा मा मोनसेनि थाखाय थाखाय बे मोनसे हादरा फेमास बा मुंदां खा ओ बेखौ जोङो मिथिनो हायो बायदिसिना आरो लोगोसे सेनो जोङो गुबुन हादरनि खोथाखौथ बाथ दोन जोङो जोंनि हादोरावनो बा जोंनि खाथि खालानि जायगाफोरावनो ओ जुदि ओ बे बेरायनो मोनोब्ला जोङो जोबोर गोजोननाय मोनो थाङोब्ला जोंनि आसामावनो होमबा जोंनि बदलेण्डआवनो बेरायनो हानाय ओ जोबोर जायगा दं नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बड'लेण्डआव ओ गोबां हाजो दङ जेरै दारागाव हाय पिकनिक स्पट, सुकि पिकनिक स्पट आ आरो लोगोसेनो ओ नाखाथि हिल बेफोर खौबो दा बेफोरबोथ' जोबोर ओ मुंदांखा ए बा बेफोरावबो बेरायहैनानै जोङो दान्दिसेनि जोंखौ लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
नाकाटि हिल्सावथ' ओ जोबोर ओ जेनोबा सानलाइट बा सानसेट नि थाखाय जोबार मोजां बेवहाय जुदि जोङो एसे गोजां बो थोराव थाङोब्ला जोङो बेनिफ्राय मोजां भिउ एबा मोजां सानलाइट खौ जोङो नुहरहैनो हा यो नङा होमबा नों
औ।
औ बेबायदिनो जों जोंनि खाथि खाला जेनोबा जोंनि ओ जानुवा रि दान बा फेब्रुवारि दान बेफोराव जोङो फिकनिक जाहैयो ज' ज' जोङो लावखार ओंखाम जाहैयो। बेफोरबायदि जाहै जोङो जोंनि खाथि खालानि दैमा दैसा सेरावनो जोंनि जोङो लोगोफोरजों बा जोंनि न'खरनि सुबुंफोरजों जोङो। ज' ज'यैनो बेफोरबायदि गोदान बोसोर खौ बरायनानै बा जोङो गोदाम बोसोरखौ बिदाय होनानै बेफोरबायदि जोङा आ बि बिदाय होनायनि नामाव बा बरायनायनि नामाव जोङो बोदिसे जे ओंखाम जमा जाहैयोबा बेफोरबायदि बे राय होयो। आरो दैमा दैसा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दैमा दैसाफ्राव बेरायनानै बा गरम बोथोरनि सेमाव बो जोङो बेरायहैनो थांनानै दान्दि दुगैनानै बा ओ माबानानै जोबोर खाथि खालायावबो जोबोर गुसु जायो नालाय बेवहाय जोङो। उम बेरायनानै ओ मोजां मोनो आरो आरो लोगोसे थेलेब हाजो हाला होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हाजो हाला राव जेनेबा हाजोनि थास सारिया माबाय दि जेरैबा उम बेवहाय मा मा जोङो बेनि दैमाफोरनि बा बेनि ओ मा मा मा जेनेबा जोंनो ओजों हायनि सुबुंफोरा जेरै ओ मा मा नि आंखालाव दङ बा मा मा दङ बेफोरखौ जों मिथिनो होयो आरो लोगोसेनो जोङो ओ जों हायेन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेवहाय बेरायहैनानै जोङो बिफां लाइफां बा गो सो ओ जोङो मोजां बारहाव मोननानै जोङो जोब बोर मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां? औ। बेफोर बायदि जोंनि मिथिंगाया औ औ औ
आरो जोंनावथ' अ बावखुंग्रि हाजो फोरबो फालिनाय जायो बेवहायबो थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनो जोङो बैसागु बोथोरावहाय बेवहाय बैसागु बो थोराव गोबां सुबुं फोरानो दावबायनो थाङो। एबा हाजोआव। गाखोनो थाङो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेफोर बायदिनो। जोंनाव। ओं जोंनि। जायगायावनो। जोंनि बड'लेण्डआवनो। मैना फख्रि। दारागाव बेफोर बायदि सिकि बेफोर बायदि गोबां दावबाय थावना दङ नङा होनबा नोंथां? औ आरो जोंनियाव साहा बागानफोर बेफोर बायदि दावबायनो हानाय गोबां मोजां मोजां अ जागा जायगा फोर दोङो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथा नंगौ।
औ।
जोंनो मिथि गाया जोबोर ओम मोजां मोजां दावबायथावना बा बेफोर बायदि जोंनि हायेन ओनसोलावनो जाबा हाजो ओनसोलावनो जा गोबां बेफोर बायदि मोजां फेसबुक फुल जायगा बाहायनानै दोङो। नोङा होनबा नोंथां बेफोरनि अनगायै बो जोंनिया ओ साइन्सनिबा माबा मोनसे जे बेफोर बायदि गोदोनि जोंनि गासै हारियानो गावबा गावनि गोदोनि जे मुंदांखा बा गाव सोरनि हारिनि मोनसे ओम थासारिबा गो दिनै जा बेफोरखौ खौ जोङो मोनसे मिउ जियाम बा मोनसे जोङो नेरसोन हिसाबै ला खि नाङा होनबा नोंथां बेफोरबायदिनो ओम औ बेफोरखौ लाखिनायबो ओ गोबां जायगा दङ जेरै साइन्स मिउजियाम। बा बबेबा बायदिसिना जोङो आरो सिराखानायाव थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जिब जुना र बे फोरबायदि बायदिसिनाखौ नुनो मोनो जेरैहाय गान्दा मोसा सिंह जिब बो औ बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो नुनो मो नो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
बेफोरखौबो जोङो ओ नायहैनो हायो आरो आरो लोगोसेनो जोंनि ओ आसामनि बे गुवाहाटीयावनो गोबां रोखोमनि सिरियाखाना बा साइन्स मिउजियाम बेफोर दङ नङा होमबा नोंथां? औ। आरो बर'फोरनि बेफोरबायदि बर'फोरनि जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि बड'लेण्डआव ओ बेरायथावना जाय होनना बुङोब्लाथ' बैसाग दानाव जानाय जोंनि बारखुं बावखुंग्रि फेस्टिभेल जा बावखुंग्रि फोरबो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ गौ नङा होनबा नोंथां? औ बेवहायबो बेरायहैनो हा हायो हा जो खोनानो मोनदों बै हाजोआव औ। गाखोयोब्ला गोदोनि आजै आजौ फोरा जोंनिया गोबां रोखोमनि मोसाग्रा फोरबो बेयावहाय फालिबोदोंमोन आरो गाखोयोब्ला जोंनि गोबां प्रब्लेमस बा जोंनि ओ जा सानाय सुनाय बेफोरबो हामो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों नोंथां। औ। बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समा जाया नङा एसे जाबायानो नोङा होमबा? औ, औ, उनाव मोजां सम आरो बोथोर लानानै जोङो नोंथांजों सावरायफिनगोन। औ, बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां? औ नोंथांनि सिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय। औ।